हेलौ औ नोंथां मा खालामदों?
आङो दा ओरैनो दङ' जिरनो नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो जिरायनानै दङ' नोंथाङा दा फ्रि नामा?
औ आंङो फ्रि।
अ दा दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा मानि आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सान दोंमोन।
औ हागोन दे बुं।
औ दा दाथ' दैज्लां बोथोर दै बानायाथ' जाखायो औ दा बे दैबानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरोना आङो
औ औ
औ दा नोंथाङा दैबाना जायोब्ला मानि मा सानो? मुलाम्फा ना खहा
दैबाना जायोब्लाथ' जोङो मुलाम्फ फाखौथ' गोबां खमानो नुहुरो आरो खहाखौ जोङो बुहुद नुहुरो आरो जोंनि थाग्रा जायगाफोरनि थाखाय। जेनावबा । न'फोराव दै बाना जायोबा जोङो बहुत खस्थ' जायो उन्दुनाय मानाय आरो दैबाना जायोबा दै बानाया । एम्फौ एनला लानानै फैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गाज्रि मोजां। आरो जोङो हान्थामेला हान्थिनायावबो । बहुद खहा जायो आरो जोङो जेन'बा दै बानायाव जों थांना हाया जायो गारि सालायलांनायफोरावहाय थाबायलांनो बहुद दिगदार जायो जेन'बा फरायसालिफोराव थांनाय जेन'बा अबा अफिसफोराव थांनाय । गावनि खामानिफोरावहाय थांनायफोराव बहुद
खहा जायो औ आरो जेनेब्ला बांसिनानो खहा दै बारा जाब्लाथ' खहाजों नुनो मोन
औ खवाखौनो नुनो मोन मोनो औ जेन'बा जोङो दैबाना जायोबाथ' जोंहा जोंहाथ' ओ दैज्लां बोथोरावहाय आबाद मावनानै जायोना जोंनियाहाय । ओ जेरै माइ गायनानै जानाय बेफोरावहाय बहुद गोहोम खोख गोलैयो आरो जोंनि जोंनि माबायाव लाइफआवहाय आरो जेनेबा थांनानै थानायनि जिउआवहायाव औ। औ जों दैबाना जायोब्ला जों माइबो गायनो हाया। आरो जेन'बा माइ गायखाङोबा औ खहा जायो।
औ आबाद मावनायाव बहुद खहा जायो दैबाना जायोब्ला। ना आरो जेनेब्ला दैबाना जायोब्ला न' बां बुखारलांजायो । आरो बेफोरखौ बानायनायाव बिराद माने रां रां नांगौ
खरसा खालामनानै औ रां खरसा खालामनानै बानायनाया खहा जाबाय । आरो जोङो गोदानै बाहाय बानायफिननो थाखाय। बहुद खस्थ' जायो आरो बानायफिननायाव रांनि मुलाम्फा जायो। रांनि नांगौ नांगौ जायो।
औ आरो जेनेबा । थांलाय फैलायखौथ' बुंनोनो नांला खहा जाखायो ।
औ बहुदनो ।
हान्थामेला ओमफ्राय । जेनेबा मुलाम्फा बुङोब्ला । अबेबा जेनेब्ला । अहायबा माबाफोर सेवनानै दङ दाखोर दाला
औ
गाज्रि बुस्थु ।
औ बेफोरो बुखारलांनाय जाहैबाय औ । औ मुलाम्फाखौ बहुद खम नुहुरो आरो दै बानायावहाय।
खम ।
औ खहायावहाय बांसिन नुहुरो जेन'बा । बै ओ दैसा जिंफोरनि गामिफोराहाय। दैबाना जायोबा खुरखाालांनानै गामियैनो न'बांफोरा बोहैखारलां फायो मोसौ मोसौ बोरमा सैमा अमा बे फोर
जिब जुनारफोरा थानो थाखाय बहुद खस्थ' जायो ओम। औ आमफ्राय जेनेबा थैयोबो सुबुंफोरनाबो जिउ खहा जायो।
औ जायफोर सानस्रिनो रोङा बेफोरो बैखारलाङोबा बेयो एसे जिउ खोमानांगौ जाययो।
औ ओमफ्राय जेनेला मोब्लिब अबेबा जायगायाव मोब्लिबा जनानैनो दङ जेनेबब्ला। ओमब्रिद जनानै दंब्ला बे दैजों थाबायब्लाथ' सुबुंफ्रा जिउ खहा जागोन ना।
औ मोब्लिबनिया दैजोंहाय मोब्लिबनि खाारथाया दैजों बहुद स्पिडाव जायो नालाय गो ओयो।
आरो बांसिनानो खहा आबादनि खेथ्रआव बुं थांलाय फैलाय हान्था मेला गासिबो खामानिब फ्रानो थादजोबो आरो जोंना। नाल उम आरो ब्लाउजो जेनेबा लामाफोर बानायखानायफ्रा खुरखायो। हा खुरखानाय जायो दैबाना जायोब्ला। दा बे दैबानाखौ होबथान नो थाखाय मा खालामनांगौ सानो नोंथाङा?
दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो मोजाङै ओयो जेन'बा मोजाङै दै थांनो थाखाय ड्रेननि सुबिदा बानायनांगोन। जेन'बा मोजां जेन'बा अखा हायोब्ला दैया बुरजा फैयोब्ला बोहैखारलांनो थाखाय देन बानायनांगोन मोजाङै बेफोरजों जोंना एसे सुबिद याम बानायनानै लानो हायो आरो ज जोङो जेनेबा एसेबाबो जोङो हेफाजाब मोनो बिबारबाय बि ड्रेनफोर बानायोबा
औ जेनेबा ना बे ड्रेन बा नाला नालाफोराव जोङो दाखोर दाला गारालासे इ जेनेब्ला मानि दाखोरफोरखौथ' गारनोनो नांखायाना।
औ औ।
दाखोरफोर गारोब्ला जो जेनेब्ला बेयाव ब्लकेेज जानानै थानानै दैया थांनो हाला।
नंगौ।
औ बेफ्रावनो दैबानाया जायो।
जायो औ बे दैफोरा थांनो हाला नालाय जमा जाबाय दैया जमा जानानै उसिनानै जे मानसिफोरनि था थाबायग्रा लामायावबो दावखोनानै फैबाय।
औ दा बेफोरखौ जों गाव गावनो साननांगौ आरो साखोन सिखोन लाखिनांगौ।
नंगौ।
फोराव जेनेबा गारालासे दा उम। आरोब्लाव आरोबाव जेनेबा जिब जुनारफ्रा थानो थाखाय बिराद खस्थ' जायो।
खस्थ' जायो औ बिसोरो जेन'बा बुजिनो रोङै जाहैबाय जिब जुनार फोरा जेन'बा जों मानसिफोरा एसेबाबो सानै हयै अबेबाफोर गोजौ जायगाफोराव थांनानै थानो हाबाय। दा जिब जुनारफोरा रायलायनोबो रोंला। मोजां साननोबो रोंला दा बेफोरो बहुद खस्थ'जों सोलिनांगौ जायो आरो।
औ बेनेय। हो
दा जोङो दैबाना जायोबा बे ड्रेनफोरा बिदिनो गिदिर गिदिर दैसा दैमाफोरावहाय बोहैलांनो हायोबा मोजां जायो आरो जेन'बा दैमाफोरा गुवार-गुवार नालाय बोहैलांनाया गोजान-गोजान जायगासिम थाङो दा बेफोरो जोङो ड्रेनफोरखौहाय मोजाङै बानायनानै ओ दैसासिम दैमाफोरसिम हगारनो हरनो हायोबा बेफोरो जेन'बा जोङो दै बानानिफ्राय एसे बारग'नो हायो आरो ‌। दा बेफोरखौ जोंनि गभारमेन्टनि सुबुंफोरा गिदिर गोलावफोरा इसे साननो हायोबा मोजां नोजोर होयोब्ला मोजां जायो आरो औ दा जोंना बांसिनखौनो जों नुनो मोनो गोजौ गिदिरफोरनि सरखारनि मानसिफोराहाय बांसिनानो नोजोर आन्दाज खालामो बेफोरावहाय जेरै- नांगौ माबायावहाय जेन'बा रायजोफोरनि दायथ'खौ बिसोर लायो नालाय सरखारनिया
औ औ
ओ रांफोराबो बिसोरनाव फैयो ओ रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय दा बिसोरो बेफोरखौ आय मावोब्ला नोजोर होना नै जोङो दै बानानिफ्रायबो बारग'नो हायो आरो ।
उम बेनो
औ
दा गाव गावनो सांग्रां - थि थानांगौ जायो बेफोराव जोङो । उम
दैबाना जानायनि जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो बेफोरनि सिगाङावनो न' बांफोरखौबो इसे मोजाङै जेन'बा औवाफोरनि बो बानायनानै थानायबा जोङो औवाफोरखौ गोदान सोलायनानै होनांगौ आरो अबेबा थिंफोरा गब्लङोबा बेफोरखौबो गोदान सोलायनानै लाखानांगौ आरो समनि सिगांनो
आरो अबेबा नालाया जेनेब्ला ब्ल'क जानानै दङ'ब्ला बेफोर
औ औ बेफोरखौ साफा खालामनांगौ जों गाव गावनो ओ जोंहा बेफोरबादिखौ नोजोर होयोब्ला जोङो दैबानानिफ्रायबो बारग'नो हायो आरो औ खहा जानायनि
औ
ओ दैबानाफोरनि औ थ' बांसिनानो ख'हाखौनो नुहुरो नुहुरनाया आरो जेन'बा दैबानाफोरावहाय मोनसे मुलाम्फाया जाहैबाय जेब्ला दैबाना जायो जोङो फालांगि खालामनो मोनसे मोजां जायो नानि थाखाय
औ नोंगौ नोंगौ बे खिन्थु औ मेइन पइन्ट औ ना मोनो बुहुद ना मोनो औ
औ जोङो बेफोरखौहाय जोङो बाजारफोराव फाननानै बि जोंहाय जिउनि रां आरजिनो हाबाय औ नांगौ खिनिखौ हाय
औ
दा मुलाम्फाखौ बेखौल' मोनसे नुहुरो आरो दै
औ ओमफ्राय जेनेब्ला गाज्रि सेवनानै थानायफोर खौ बुखारलांनाय बेफोर मोनसे जाबाय साफा खालामो जायगाखौ आरो अबेबा जायगाया लेथ्राबो जायोना दै दै बाना जानायनि थाखाय उम आरो दैबानाया हाखौ हासार गोनां खालामोना जेनेबा अबेबा हासार गोनां जा गोनां जायगानिफ्राय फैनानै अबेबा हासार गैयै औ हासार गैयै औ जायगाखौ हासार गोनां खालामो
गोनां हासार हासार लाबोयोबा जोंहा आबाद मावनायावहाय हेफाजाब होबाय आबादा मोजां जाबाय जेब्ला दैबानाया रानो अब
औ। दा मोनथाम बुस्थु जोंना माबा जायो आरो मुलाम्फा जायो।
औ मुलाम्फाया बेनो जाबाय
औ बांसिनाथ' ओरैनो खहासो जाजोबखायो दैबानानिफ्राय
औ औ खहायानो जायो औ।